नै दङ ओरैनो
ए नोंथाङा दायो फ्रि ना
औ फ्रि
ओ होमबा जोङो दसे खारि एप्स आवहाय ओ बर'फोरनि ट्रेडिसनेल जानाय लोंनायनि रायलायनो हागोन ना
औ हागोन
औ होमब्ला आङो फोरमायग्रोनोसै ओ बर' फोरनि ट्रेडिसनेल मोनसे मिलौहाब गोथावसिन ओंख्रिनि बागै जायखौ बर'फ्रा मा होनो ट्रेडिसनेल मुङै मिथिनाय जायो बेनो जाहैबाय अनलाजों मेवाइ आंबा बे अनलाजों मेवायनि मा बागै माखासे फोरमायनि माबोरै बर' आइजोफ्रा बेखौ सङो आरो माबोरै बियो ट्रेडिसनेल जाखो ओम अनला अनलाजों मेवाइ ओंख्रिखौ बर'फ्रा बर'फ्रा ओ ट्रेडिसनेलयै बाहायो आरो ओ इदिनो बबावबाफोर बर'फोरनि ट्रेडिसनेल हाबाफारिफोर जाबा बे अनला आरो मेवाइ ओंख्रिया मोनसे मा होनो बर'फोरनि ट्रेडिसनेल सिन मुंख'नो गोनांसिन ओंख्रिनि बाहागोआव गोलैयो आरो बे अनला आरो मेवाइ ओंख्रिखौहाय ओ सिगाङाव औवा मेवाइजों औवा मेवाइ खौ ओ अन न'नि माइरंखौ देनानै उवालाव बेखौ देनानैहाय अनलाजों सङो आरो खोनादों ना नोंथां?
खोनादों
बे ओ अनला ओंख्रि संनायनि फारिलाइखौ आङो फारिलायनि ओ गिबियाव माइरंखौ जाय माइरंखौ जों जायो बे माइरंनिफ्राय उवालावहाय देनानै अन गुन्दै खालामो आरो बे अन गुन्दैखौहायनो मा होनो मेवाइजों सङो। गिबियाव मेवाइखौ संग्रो सिगोन बिनि उनाव, ओ संखांनायनि उनाव दै होनायनि उनावहाय ओ बै माइरंजों देना लानाय अन गुन्दैखौहाय होसनो आरो होसननानैहाय बिदिनो ओ संनाय खावनायावहाय नांगौ जानाय बुस्थ थुफोर जेरै हालदै, संख्रि, बानलु, पियास बेफोरखौ होफायो आरो बेफोर गासैखौबो लगायनानै संनायनि गेजेरजों ओ मा होनो मोनसे अनला ओंख्रि सोमजि अनला ओंख्रि जायो आरो जाय ओंख्रिया बर' फोरनि ट्रेडिस नेल मुङै मिन्थिजायो आरो जायखौहाय बर'फ्रा गावसिनि ओ इदिनो हाबाफारिफोर जानायफोरावहाय संनानै दिन्थिफुङो आरो दिन्थिफुंनायजों लोगोसे ओ खालामनो होयो जानाय लोंनाय हाबाफारि बिदिनो बे अनला ओंख्रिया बर' फोरनि ट्रेडिसनेल जाबाय आरो। स नोंथाङाबो दा ओ बर' फोरनि माबाफोर फेमास मिथिजाथावना ओ ट्रेडिस नेल ओंख्रिनि बागै बुंनो हागोन नामा?
औ। नोंथां बुंनाय बायदिनो आंबो बुंनो सानदों ओ ट्रेडिसनेल होनोब्ला ओ जों नुनो मोनो ओ नारजिजों अमा खोनाखादों जानो हागौ?
औ औ।
जोङो फार्स्टाव जेनेबा नारजि नार्जिनि बारै खोन्थागारसै आं ओ नारजि जिया जोंना माने फार्स्टआवहाय फाथोखौ जोङो। फाथो गोथांखौ माबानानै फोरान फोराननानै जोङो। बिदिनो माने रानहोनानै।
औ।
जों माने गोबाव सम दोननानै जों बेखौहाय माने नारजि हिसाबै जों माबायो आरो। ओ नारजियाबो मोननै रोखोमनि दं। मोनसेया जाबाय गोखा मोनसे जाबाय गोदै।
औ
ओ जोङो नारजिखौ जोङो बांसिन ओ जों नुनो मोनो अमा बेदरजों सङो अमा बेदरनि मेजेमजों।
औ
औ अमा बेदरनि मेजेमजों संबा बेसे गोथाव जायो मिन्थिखायो दा नोंथाङा?
औ औ मोनथियो।
फार्स्टआव जों ओ जेरै नोंथां होननाय बायदिनो फार्स्टावहाय माने ओ बिदिनो फार्स्टावहाय नारजिखौ दै होनानै रुगोरसिगोन। रुनानै बिदिनो संख्रि होसिगोन।
औ
संख्रि होनानै बिदिनो बानलु बिदिनो खारै होसिगोन। खारै होनानै बिदिनो रुदुबना रुदुबसिगोन बेनि उनावहाय ओ रुनायनि उनाव अमा बेदरखौ माने अमा मेजेमखौ जोङो एवनानै लागोरसिगोन बिदिनो ओ फास्ट सावहाय अमा बेदर सुसिगोन सुनानै बेनि उनावहाय ओ थाव बिदिनो सामब्राम बानलु बिदिनो पियास आरो गोबां बिदिनो ओ मा होनो सामब्राम गुफुर होनानै जोङो फास्त बेदरखौ फोमोनसिगोन फोमोननायनि उनावहाय ओ नारजि रुनाययावहाय होसनसिगोन आरो। औ जों ओ ट्रेडिसनेल होनबा जों गोबां नुनो मोनो जेरै नोंथां होननाय बायदि अनला नारजि आरो ट्रेडिसनेल होनोब्ला जों नाफामखौबो होनो।
औ औ।
औ नाफामखौबो जों ओ मिनथियो ओ आं मिनथिनाय बायदिब्ला ओ ना ना फिसा फिसाखौ लासिगोन लानानै बिदिनो फास्टआव बै ओ हासुङाव हासुङाव देसिगोन देनायनि उनावहाय बिदिनो गुन्द्रा खालामनानै माने फासाव गुन्द्रा खामसिगोन गुन्द्रा खाम खांनायनि उनावहाय बिदिनो ओ बिदिनो एवसिगोन एवनानै माने इदिनो सामब्राम बानलु होनानै बिदिनो दोनसिगोन आरो औ।
समनि थाखाय दोनथुमनानै नाफाम जासिगोन औ औ होमबा
औ।
औ।
माने जों होनोब्ला ओ ट्रेडिसनेलावहाय जों एम्फौबो मिथियोना नोंथाङा?
औ औ एमफौ
औ बेबो जोंनि ट्रेदिसनेल ट्रेडिसनेलाव गोलैयो आरो।
औ।
औ आं माने जाफेरनायाखै थेवब्लाबो माने ओ आं मिथिनाय बायदि मानसिफ्रा ओ जेरै मैथा मैथाजों एम्फौ
औ औ।
माने बेबो ट्रेडिसनेल जोंनि माने बिदिनो फासाव ओ जोङो ओ एम्फौखौ बोरै फिसियो आरो बोरै दुरुनो आं बेनि बागै ओ एसे सुंदयै लाखिनोसै।
औ‌।
ओ फासाव ओ माने सिखिरिया सिखिरिखौहाय माने बिदिनो मोनसे इदिनो जि दोननानै बेयाव माने बिदै दैहोसिगोन बिदै दैनायनि उनावहाय ओ सिखिरिया बिदै दैखांनायनि उनावहाय बे बिदैखौ मोनसे ओ जियाव जमा दोनसिगोन दोननायनि उनावहाय ओ साननै सानथाम बिदि एबा सप्तासे थानायनि उनावहाय एम्फौ फिसा फिसा ओंखारसिगोन आरो बे बिदैनि सिख्रि बिदैनिफ्राय।
औ औ।
ओ जेब्ला एम्फौ जागोन ओ ओ एम्फौ जागोन जेब्ला ओमफाय जोङो इन्दि बिलाइ होनो ना?
औ औ।
औ ओ नोंथाङा मिथिखायो दा?
औ औ मिथियो।
औ इन्दि बिलाइखौ जों माने बिदिनो जोंनि बे खाथि खालायाव थाखायो इन्दि बिलाइ खानो। ओमफाय बेखौ खानानै जोङो माने ओ बै एम्फौ फिसा फिसानो माने जाहोसिगोन जाहोनायनि उनावहाय औ आदार हिसाबै बिदिनो ओ एसे गोबाव सम लायो। देरनो थाखाय बिदिनो ओ मास मोनथाम मोनब्रै बिदि लायो।
उम।
बेनि उनावहाय एम्फौआ देरखांनाय उनावहाय हारसिंनो बिदि ओ दंफां लाइदरलर बिदिनो बायदिसिनानि ओ माबाखौहाय लानानै माने एम्फौ गिदिरनि ओ एदोना नै माने फिथोब लासिगोन आरो एम्फौआ। फिथोब लाखांनायनि उनावहाय एसे बिदिनो फिथोब जाखां नायनि उनाव इदिनो सफ्थासे सफ्थानै दोननायनि उनाव माने एम्फौखौ माने जिरसिगोन।
औ
ओ जिरसिगोन ओमफ्राय बेखौहाय जिरखांनायनि उनावहाय जोंङो माने एम्फौखौहाय मोनजासिगोन आरो जानो हासिगोन। औ एम्फौखौ एम्फौआ जोंनि ट्रेडिसनेल जों एम्फौखौ फार्स्टआवहाय बिदिनो ओ बुथारसिगोन बुथारनानै ओ फास्सावहाय थावआव ओ बिदिनो एवना लागोरसिगोन माने गोरानै आरो सारायाव। औ ओमफाय बेनि उनावहाय बिदिनो हास' सिगोन एम्फौखौ थुख्रा थुख्रा हास'नायनि उनावहाय ओ थावजों एवसिगोन एवनानै बानलु, सामब्राम बिदिनो पियास होनानै माने फोमोनसिगोन आरो फोमोननायनि उनावहाय बिदिनो आरो मैथाखौ ओ बिदिनो रुगोरसि गोन रुगोरनानै माने मैथायया मोनखांनायनि उनावहाय बिदिनो ओ मैथायावहाय एम्फौखौ माने होसिगोन आरो होनानै बेनि उनावहाय दसे सम दोन्नानै फोमोनसिगोन फोमोननाय बेनि उनावहाय जानो हासिगोन आरो नोंथां होमबाथ' जोंना समा जाबाय औ होमबा नोंजों रायजलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय।
औ उनाव सावरायबावगोन एसेनोसै दे। गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय।